हेलौ नोंथां
नोंथांहा दायो फ्रियावनो दंथ'योना
औ नोंथां फ्रियावनो दंथ'यो
अ होमबा नोंथांजों आंङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा हागोन ना सावरायनो
औ हायो नोंथां
औ होनबा जागायनोसै नोंथां
औ नोंथां
बा फोरमायग्रोनोसै दे नोंथां
नोंथां दे फोरमायग्रो
औ माने बैसागु होनोब्ला बरफोरनि सबसे मानिनो गोनां आरो गिदिरसिन फोरबो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि आंगोसिन जों बे बैसागु समाव गोबां माने गिदिरफोरखौ मान होयो। मान लायो उन्दैफोरनो मान होयो ओमफ्राय बयबो ज' ज' बिदिनो मान लानो थाङो मान होयो आरो बिनि अनगायैबो बैसागु फोरबो समाव जोङो दंफांनि बिलाइ गोरलै खिलिनायजों दाउखौ गारनायजों लाफा सायख'नि गामनायजों माने गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनो आरो गोदान गोदान जानाय बायदि मोनो बेनि थाखायनो जों बैसागु फोरबोआवहाय गोदान बोसोर हिसाबै जोङो बैसागुखौ फलिना लानाय जायो बर'फोराहाय
औ
बैसागु समाव बांसिन जोङो मोसायो। मोसायो बयबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ गथायाइ ज मोसायो आरो मोसानायजों लोगोसे बेहाय मोसाग्रानि माखासे आगजुफोरखौबो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै
औ नोंथां
दामग्रा देग्राफोरखौ जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा ओमफ्राय सेरजा जथा जाबस्रि खरआव लाग्रा गंगोना ओमफ्राय सेरजा हारमुनियाम गोबां रोखोम दं आरो आरो जोङो माखासे बे मोसानाय समाव जोङो माखासे रोखोम माने दख'नाफोर गाननाय जायो आरो बरफ थेरदेसनेल दखनाफोर‌ जेरै दखना गोमो ब्राउस गोदा आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोजा खर'आव माखासे खफ' फुल बिबार ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो आखाइयाव देलेनायबो देलेग्रा महरैबो जोङो मेहेन्दी ओमफाय जेरै जोङो सिख्लाफ्राथ' देलायखायो बैसागु समावहाय सबबो समायनायनि थाखाय जेरै पावदार लिपस्टिक गोजा ओमफ्राय खाराजो खोथा गोजाथ' जोङो लागायनाय जायो आरो बैसागु समाव सिख्लाफोरा आरो सेंग्राफोर माने सेंग्राफोर माबा हौवाफोर बिदि गाननायफोरखौ जोंङो बुंनो थांङोब्ला गामसा गामसा गोथां आर'नाइ गस्ला ओमफाय आरनाइ गोजा ओम गिन्द गस्ला इदि गाननाय जायो आरो बैसागु समाव हौआफ्राहाय आरो जोंङो बैसागु फोरबोआवहाय जोंङो बैसागुनि बैसागु जायैनि सिगांङावहाय जोंङो मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनानै जोंङो मोसौ थुखैखांनानै जोंङो बेलासियाव गोखा गोखै मैगं नागिरनानै जाय जाहाथे बोसोरनि जोबथा बोसोरनि बेराम आजारफोरा माने जा ओ नेक्स्ट बोसोराव जाहैया बेनि थाखायनो बे गोखा गोखैखौ एगार'था मैगं नागिरनानै जोंङो जानाय जायो आरो ओमफाय जाखांनानै बोसोरनि गिबि सानावहाय सेथि सानावहाय जोंङो सेथि सानावहाय जोंङो माखासे बेफोरखौहाय बेसादफोरखौ दुगैयै लोबै बय खौबो मान सनमान लासिगोन आरो।
औ औ औ
ओमफाय नोंथांङाबो बैसागुनि सोमोन्दै माखासे जोंनो फोरमाय फोरमायनानै होनो हागोना आं नोहाय
नोंथां हायो जों मोसौ थुखैनाय
सोमोनदै आंनो फोरमायनानै होदो ।
औ नोंथां जों मोसौ थुखनाय समावहाय मा मा नांगौ आं बेखौ फोरमायग्रोनि नोंथां ।
औ
जेरै थाइखा फिथाइ ओमफाय जोगोनार फिथाइ ओमफाय लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ बाब्रि खब नांगौ आरो बेफोरखौ जोंङो बुथुमनानै लाग्रोजोबखानांगौ बेनिफ्राय औवानि माला बानायनो थाव खावबाइल जिरनानै लायो बिनिफाय बिनिफाय जोंङो हांगारखौबो हरनानै लायो आरो सारायनि हं-हांगार दोसिनि हांगारखौ ह हल'नि लायो एसे ओमफाय थाव एसे होनानै जोंङो गनजों नाफ्लेनानै फोथा बानायो आरो मोसौनो फुननो थाखाय बेनिफ्राय जोंङो थावेल खौ मा जिरखांनानै माला सुयो आरो बे लाव फिथाइ ओमफाय जोगोनार फि फिथाइ थाइगा फिथाइ फान्थाव फिथाइखौ आरो माला थुनानै जों मोसौनो गानहो हैयौ बिनिफ्राय जोंङो
जोंङो बे फोथाखौ मोसौनो फुननानै होयो आरो नोंथां ।
उम
ना होनानै जोंङो मोसौखौ दैमा एबा फुख्रियाव थुखैनो लांङो। बाब्रि खबजों बुज्राव बुज्राव ज्राव लोखोना बिबारजों बुज्राव बुज्राव ओमफाय बुज्रा मोसौखौ जोंङो बुज्रावनाय समाव मेथाइ खनो आरो बेफोर जाबाय
लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बिदि मेथाइ खनलांङो आरो ओमफाय जोंङो मोसौखौ थुखैखांनाय समाव जोंङो बाब्रिखबजों बुज्राव बुज्राव फु थुखैखांनाय समाव जोंङो खानानै दोनबाय आरो दुब्लि बारियाव ओमफाय फैनानै जोंङो बिदिनो न'फोरखौ साफा खालामबाय लिबस्रां सावस्रां खालामनानै जोंङो मैगं खाबाय आरो जोंङो बे गोखा गोखै सिब्रु,
औ नोंथां।
बेफोरखौ जोङो जमा खानानै लाबाय आरो ओमफ्राय दाउ बयलारफोरखौ लायबाय लायबा ओमफ्राय न'आव दाउ दङबा दाउजों जाबाय आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो जेब्ला एक थारिक जायो अब्ला जोङो गेदेरखौ जोङो मान लाबाय सोरनोबा मान होबाय। बिदि आरो नोंथां आरो अखानायै जोङो दुइ थारिक जायो अब्ला जोङो मोसाबाय आरो।
औ।
सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारनानै मोसाबाय आरो जोङो जेन दामग्राफोरखौ लानानै जेरै खाम, सिफुं, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबसख्रिं लानानै आरो नोंथां।
ओमफाय अखानायै बोराय बुरैफ्रा मोसाबाय आरो। हानजा हानजानो जोंना खुगा मेथाइजोंनो मोसायो आरो नोंथां गावनि खुगाजों खननानैनो
औ।
ओ नोंथांमोनथिंलाय।
जेनिथिंबो खुगा मेथाइजोंनो गावसोरबा गावसोर गोदोनिफ्रायनो सो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइजोंनो जोंथिनो मोसानाय जायो।
औ नोंथां नोंथांमोनथिंलाय माबायद दियै मोसायो? आरो जोंथिंजाय नोंथां दख'ना गोमो ओमफाय आर'नाइ गोथां आर'नाइ गोजा ब्लाउस गोजा ओमफायो फोथा गोजा ओमफाय खर'आव लानो खफा फुल दा बायदियावथ' कफा फुल बारोना बैसागु बोथोर स समाव बेखौ लाना नै जोङो मोसायो आरो हानजा हानजानो ज' ज'नो सेंग्रा सिख्ला ओंखारो नोंथांमोनथिं
जोंनिथिंबो इदिनो दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा आर'नाय गोजा आर'नाय गोथां लानानै हिनजावफ्रा लायो ओमफाय हौवाफ्रा गामसा गोथां खर'आवबो आर'नाइ गोजा खाव खायो ओमफाय ओमफफ्राय गोदोनायाव आ'रनाय गोथां लायो ओमफ्राय आर'नाय गस्ला गानो आरो नोंथां। ओमफ्राय जोंनिथिंबो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' मोसायो। ज' ज' दामो ज' ज' मोसायो ज' ज' ओंखारो गामिखौ फारसे फ्रायनो न'खरसे न'खरसे गिदिंनानै उनावहाय जोब नायाव मोसाखांनानै गामि गामिनि जोबथा जेरै सिबसालि मन्दिर इदि प्राइमारि मन उम प्राइमारिनि इदि जाग्रा लोंग्रा न' थायोना।
औ नोंथां।
ज' मोसागो बोस सागु माने मेंनायफोरखौ बावगारहोफिननो थाखाय जाहाथे गिदिंनाया सोरबा सोर खुगाजों थांनानै सोरखौबा मोनसे गोसोआव बाथ्रा बुरखांनो थांनानै गोसोफोरखौ गोजोन होबोफिननो थाखाय जों बेहाय सेस गास खौबो दिनै माने जाखांनानै मोसाखांनानै जा गोसोफ्राव दुखु मोनहोदोंमोन बेफोर बावस्रांहोफिननो थाखाय निमाहा होलायफिननो थाखाय जोङो बेबायदि जोबनायाव बेदर अमा बेदर दाउ बेदर माने बिदि जाहोनाय जायो आरो मोसा नोंथा नोंथा मिथिंलायथिं बिदि खालाय ना खालामा
खालामो नोंथां जोंथिंबो मागिखांनानै जोंना ज'नो बिदिनो ज' जानानै जोङो गामिफ्रावनो ज' खाना जायो आरो बेदर जेरै अमा बेदर जायो ओ ना सोरबा बयदर‌ जायैया ना जायो सोरबा ना जायैया दाउ जायो बिदि जायो आरो ज'नो नोंथां
औ नोंथां
दसे सम आरो रंजाबावो आरो बिदिनो देकफोरजों आरो नोंथां ओमफाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि फाला सेंग्रा सिख्लानि मोसाखांनाय जाबा बोराय बुरिनि मोसासिगोन न' न' मागिबा नाथाय जोङो बिदिनो थान्दा फेपसि बुट बिदिनो जाहोहरो आरो नोंथां नोंथांमोनथिंबो बिदिनो जाहोहरोना नोंथां
ओ जाहोहरो नोंथां माने मोसाग्राफ्रा माखासे उम गोसोखौ गोजोननाय मोननायनि थाखाय आरो देहाफोरनि मोजांनि थाख जाहोयो आरो नोंथां औ होमबा नोंथां जोंनि रायलायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांनिफ्राय आङो गोबां मोस बेखौ मिन्थिनो मोनबाय बा नों नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला